हेल' औ नोंथांजों औ औ खोनादों
अ
नोंथांजों एसे फुटबलनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन नामा?
अ
नोंथाङा मिथिगौ नोंथाङा मिथिगौना फुटबल होनबोला? जे फुटबला जाबाय बे मुलुगनांनि मोनसे गोबां पपुलार गेलेमु बेयाव जों नुनो मानो जे मोनसे जोलुर रोखोमनि बल होननाय जों नुनो मोनो जे बेखौ
औ
मोननै जे गेमनि गेजेराव गेलेनाय जायो जे बेखौ बेखौनो बुङो फुटबल आरो बेबायदिनो बे मोननै टिमाव जे मोनसे टिमाव
जिसे जिसे थायो। मानसिफोर सुबुंफोरा गेलेयो।
औ लोनांनानै गेलियो
जायो ओं माखासे गावनि गेलेनाय नि द्रेसफोर जार्सिफोर गाननानै गेलेनाय जायो। आरो मोनसे टिमा बेलेग खालार बेलेग बेलेग कालार आरो मोनसे टिमना बेलेक बेलेक कालारनि गाननानै गेलेनाय जायो आरो
औ आरो बेयाव गोबां रुलफोर थानाय जायो
औ
अफसाइद होननाय थायो जे बेयाव नों फावलनिबो थायो फावल खालामनोङा बेयाव नों कार्डफोर मोननो हायो
अ
रेड कार्ड ब्लु कार्ड बेबायदिनो मोननो हायो
ओ
आरो बेबायदिनो बिखौ गोबां गोबां जायगायाव गेलेनाय जायो। गाव गोबां गोबां हादरफोराव गेलेनाय जायो बेबायदिनो बेखौ गावसोरनि हादराव बेलेग बेलेग गावसोरनि बेबायदिनो टिमफोर थायो आरो बेखौ हादर नाङैबो गेलेनाय जायो जिखौ बुङो वर्ल्ड काप
अ
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेफोरनि सोमोन्दै आरोबाव
बेनि सोमोन्दै जों जाहैबाय फुटबलखौ बेलेग जायगा जायगा थांनानै बादायलायो नो हायो गेलेहैनो हायो
औ
आरो बिदिनो जोंनि इण्डियायावबोथ' खेल जाबाय थायो
बेफोराव गेले गेलेहैनाय जायो। माखासे गेलेग्राफोर दं ओमफ्राय बिदिनो नेमखानथिफोर दं गेलेनाय जेरै खर'फोराव नांबा ओ मा जायोमोनथाय
औ
खर'फोराव नांनो मोना ना मा होनो आरो आखाइ खर' अ खर'आव मोन आखाइ आखाइयाव नांनो मोना बेनिफ्राय आरो जोंनि सिमासिन बोखानाय दं बेफोराव बारनो बारनो मोनो ना मोना मोन
बेयाव गोबां रलफोर थायो जेरै गिपार थागोन जे गल मोनसे गल सोग्रा जायगा दं बेयाव किपार थायो बेबायदिनो दिफेन्स थायो। मिडफिल्डार थायो बेनिफ्राय बेबायदिनो स्ट्राइकार बेनिफ्राय बेबायदिनो गोबां थायो बेबायदिनो बेयाव बेफोरखौ गेलेनाय जायो आरो बेबायदिनो जाय टिमा बेयाव गलाव सोनो हायो बे टिमा
जाय बांसिन सोनो हायो ओ बिसोरो देरहाबाय आरोना
औ देरहागोन होनबा ओ बेबादिनो गेलेनाय जायो गोबां बेखौ गोबां मुंदांखा बेयो जोंनि बे मुलुगनां हादरफोराव थ'दा साननैसोनि नोंथांआ मिथिगौना दे दा‌ साननैसो जे वर्ल्ड काप जागासिनो दं बेआव नोंनि फेब्रेट टिमा मा? बा नों जेखौ सापट खालामदों
आंथ' बारा नाया नालाय मिथिआबो
औ औ औ
औ
जे आंनिआ बे बेबारनि वर्ल्ड काप टिमाव आं बे सापर्ट खालामदों बे जाबाय ब्राजिलखौ आं मोजां मोनो बेखायनो बेखौ सापट खालामदों आरो ना आं एसे नायनाय जायो बेबादिनो आरो बेआव नोंथांआ मिथिगौना बेयाव जे बेआव जों जेरै मिथिगौ बेखौ गोबां लकेल एरियाआवबो गेलेनाय जायो जे नों उन्दैनिफायनो गोबां मिथिबोदों जे जेखौ लकेलाव गेलेनानै गोबां मानसिफोरा देरबोदों होननानै जों खोनानो मोनो जे गोबां गोजान गोजान हादरफोरावबो गेलेहैनो हायो जे नों नोंनि गेलेनाया मोजांब्लानो नों जेराव गेलेहैनो हायो गोबां गुबुन गुबुन हादरफोराव आरो बिबादि गेलेनानै नों बेयाव मोजां केरियार बा गावनि जिउखौ मोजाङै खालामनो हायो जे
औ
बेनिफाय सब आरो बेबादिनो हादरफोराव जे बिबादिनो
बेबो गासेैबो गामि गामि गेलेनाय जायो गथ'फोरनिफ्राय लानानै गिदिरफोरनिफ्राय
औ औ बेबादिनो गावबागाव हादरफोराव बेबादिनो फिसा फिसा जायगाफोरनिफाय सेलेक्ट खालामनानै गोदोर लेभेलाव गेलेहोनाय माबा लायो आरो ना बेबायदिनो चान्सफोरखौ मोनो
ओम बेनिफ्राय आरो
आरो बेयाव टाइमा नाइन्टि मिनिटस थायो जाय बेआवनो जाय टिमा गलखौ सोनो हायो पइन्टआ बारा जागोन बेनो बे गेमाव देरहानो हागोन आरोना
बेनिफाय मोननैबो समान समान जायोबा
सानै मोननै गेम सानै पार्टिनाबो जदिु समान समान जायो होमबाना जों बेखौ लास्टाव आरो माबा गेलेनाय होनबावोमोन ना दि गेलेनो हायोना
ट्राइभेकार होननानै बुङो जे द्र' जाबाला बेआव पइन्टआ समान समान जाबोला बेखौ जों ट्रायबेखार गेलेनो हायो ओरैनो बेआव पेनाल्टि बादि होनाय जायो आरो ना
बेयाव बेयावथ' सानैल' गेलेनाय जायो खोमा दाना।
साब्रै साब्रै साब्रै जोनो मोनो मोनसे टिमनिफ्राय साब्रै औ बेयावनो सोरनिया सोर औ औ बासिनानै जायनियानो सोनो हायोसै बेनो देरहासिगोन आरो।
गेले गेलेनायाथ' बिदि सानैल'सो गेलेग्रोयो। खोमा ना फार्स्टआव बासिनानै लानायाव साब्रै बासियो आरो गेलेनायावथ' सानै सासे सासे गलखि जाबाय ओमफ्राय सासे जोग्रा
औ बिदिनो सानै बिदिनो जोलांबाय थायो।
अह
ओंखायनो औ आरो बेयावनो द्र' जाफिनबोला आरोबाव
आरो मानसि मानसिफोर गोदान सायख'नानै लानानै आरो जोहोफिननाय गेलेयो। फिननाय जायो आरोना।
बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय माबोरै गेलेनाय जायो बलफोरा गेलेयो दा फुटबलफोरखौथ' नोंथांमोननिथिंजाय गेलेयो दा फुटबलफोरखौ
गोबां गरम जागासिनो ना। बेनिखायनो नोंथांमोनथिंथ' गेलेयो गोबां।
जोंनिथिंजायो गेलेयो बेलासि बेलासिफ्राव बिदिनो दसे दसे गेलेहैयो। गथ'फ्रा सेंग्राफ्रा बिदि गिदिरफोराथ' बारा गेलेला बिदिनो बोसोरसेफोराव खनसेफोर गेलेयो।
नोंथाङा मोजां मोनो ना मोना। बे
मोजाङानो मोनो मान सिफोरखौ सिनायनाय थायो होमबा नायनो मोजां मोनो आरो। मोनसे साइडनि सापर्टार जाफानानै
औ नोंथाङा बहाबाफोर बिदि गेलेनायफोरखौ नायदोंना?
औ गामिफ्राव जायो नालाय गामिफ्राव नायहैयो बिदिनो गिदिर गिदिर गेलेनाय होयोना मालाबा मालाबा सम सम बोसोरफोराव आरो जेरै आमथिुसुवा बेफोरबायदियावबो गेलेनाय
औ दा नोंथाङा नुदों बे जोंनियावबो दे गोदान एसि यानि गोदान काप होननानै मिथियो जे दुरान काप होननानै खौ गेलेनाय जायो गोदान काप होननायखौ नोंथाङा मिथियो दा।
ओहो बेखौथ' मिन्थियाखै आं खोनाफेरथ'वाखै
औ बेखौ गेलेनाय जायो जोंनि इण्डियायाव माने इण्डिया माने एसियायाव गेलेनाय जायो ना।
अह
बिदिनो इण्डियायाव जोंनि इण्डियायाव दं आइ एस एल होननायबो दोङो बे इयाराव खनसे खनसे जाबाय थायो। बियो बोसोरे खनसे‌ खनसे जाबाय थायो। बिदिनो बेयाव गोबां रायजोफोरनि टिमफोर दं जेरै क्लाब होननानै बुङो बे गोबां दङो। जेरै जों मिथियो जों नर्थ इस्ट होननानै जों खोनानो मोनो आरो बिदिनो गोबां गोबां बेंगालरु एफ सि मुम्बाइ एफ सि बेफोरबायदिनो गोबां दं बे बिदिनो बेयाव गेलेनानै देरहायो।
औ बिदिनो गोबां जायगा जायगाफोराव गेलेनाय जायो आरोना। नोंथाङा गेलेफेरखांबाय नामा?
औ आं गेलेफेरो फेरबाय जोबोर मोजां मोनो आं गेलेनो।
अ।
बेदिनो बेयाव गोबां रुलफोर थायो आरो बेबायदिनो औ नायनोबो मोजां मोनो औ गोबां आं माने। गेलेनायाव बांसिन मोजां होनबा। बै गलकिपाराव थानायानो मोजां मोनो बांसिनैनो
आरो अ।
औ।
बिदिनो मा होनो एगार' जन गेलेयो दा ना बल गेलेनायाव।
औ बे औ गेलेयो।
बेटिं बेटिं ओमफ्राय बिदि साइद साइदआव सानै मानसि थाहैयो बिदि। थांलाय फैलाय खारालाय मा। बेफोरखौ नायनो थाखाय आरो गेजेराव लेफारि सुग्रा सासे थाबाय औ। इसोर साथामफ्रानो नायनाय जायो आरो ना गेलेनायखौ आरो पयेन्ट दानग्राबोथ' नायग्राबोथ' माखासे थाबाय।
औ बेबायदिनो गेदेर गेदेर खेलाफोराव बिदिनो स्टेडियामफोराव। थायो जे गोबां मानसिफोरा नायनो थाखाय थाङो बेयाव।
औ।
होमबालाय नोंथांजों रायलायनायावो एसे गोबाव जाबाय बिदिनो दोनथ'नोसै दां।
औ नोंथांनिफ्राय खोथाफोरखौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय दे।
दे।